हेलौ खुलुमबाय नोंथां औ। आं जों बर'नि
अ हेलौ
औ नोंथांनिसिम फन
मोननैसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथांसिम फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय आङो बैसागु बर'निया बर'नि ओ गुबै फालिथाय होनबा बैसागु दा आं बैसागुनि बागै एसे मोन मिथिनो लुबैदों आरो नोंसोरनिथिं माफायदि फालियो होननानै। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। ओ जोंनिफ्राय जोंनिखिथ' गोदोनिफ्रायनो जा आजौ आजौमोना ओ खुंबोगासिनोमोन ओ बैसागुआ बैसागु होननो थाङोब्ला बर'नि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो ओ गाजा गोमजासिन मोनसे ओ बयबो रंजालायनाय जमा जमा मोसालायनाय आरो ओ रंजालायनायनि फोरबो मोनसे। बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायद सेयै जोंनिसिम जोंनिखि खाम जथा सेरजा सिफुं सेरजा गंगोना लानानै गामि गामि ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय गासैबो ज' ज'यैनो ओ गामि गामि सेरजा सिफुं लानानै माने मागि हैैयो आरो। ओ नोंथांमोननिखिबो जानांगौ बेफ बेफोरबायदिनो ओ जायो जानांगौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोथां?
जोंनिथिं गुबैयै मोसौ बैसागु फालिगोरो मोसौ बैसागुआव मोसौ खौ थुखैयो मोसौनि बैसागु मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां लाव फान्थाव सौराय जाहोनानै जों फोथारफोर से हगारसारना हरो आरो। मोसौ ओमफ्राय बेलासि जायोबा बे सौराय एवनाय आरो जु जाइ सावनानै लामाया लामानि लांगोनायाव जुजाय बिदि सावनानै जों मोसौखौ लिंनानै लाबोनानै सोफैफिनो आरो गुबैयाव बे ओमफाय नेक्स्ट खालिना जोंहा बैसागु मानसि मानसि बैसागु जायो बेयावहाय जोङो गुबैयैनो बाथौखौ खुलुमगोरो जोंनाथ' बर'निया मइेनआनो बाथौ नालाय गिबियावनो औ गिबियाव जों बाथौखौ खुलुमग्रो बिनि उनाव बिमा बिफाखौ खुलुमो बिनि उनाव न'खरनि बाय बाहागि गासैखजोंबो सनमान लालायनानै खुलुमलायनानै जों जयैनो गाजा गोमजायै थानसालि फारसे आव आवगायलांगोरो
औ औ औ
याव बोसोर गोदाननि आर'ज खालामनानै बोराइ बाथौखौ खुलुमनानै जोङो गासैबो गिदिर उन्दै गासैखौबो सनमान लालायलायनानै
नंगौ
फोजोबस्रांनाय जायो आरो जोबनायाव जोंनिया बेयाव खुंखा जानाय जायो
औ औ औ
गोखा गोखै एक्स एक बि था सेजौ सेजौ से सेजौ से बिथ्ता
ओं नंगौ नंगौ
गोखा गोखै मै गं खांथिंनानै जोङो संनानै जमायैनो रायजोयैनो जानाय जायो आरो
औ औ
जाखांनायनि उनाव बिदिनो गाजा गोमजा नखर नखरा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै हाबनोसै नखर नखर मोसाथिंसै बरायनोसै बैसागु गोदान बोसोरखौ बिदिनो गासैनिबो औ गाजा गोमजायै गासैनिबो नखरावनो हाबनानै जोङो बिदिनो सोरनिफ्रायबा माइरं एसे सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे रां बेफोरबायदिनो थाव संख्रि बानलु बिदि खांलायनानै बिदिनो न'खर जोबजासिम सानसेयानो जा साननैयानो जा सानथामानो जा जों गासैनिबो न'खराव गाजा गोमजायै रंजायो आरो। थिंबो बिदि रंजायोना नोंथांमोनथिंबो बिदि रंजायोना?
थारैनो ओ जोंनिखिबो नोंथांमोननिजोंनो एखे रोखोमनिनो ओ रंजायो ओ नोंथां ओ आंनि मिथिना मोननाय बायदिब्ला ओ बैसागुखौ जों मोनथाम बाहागोआव रानदों नङासै?
औ औ।
औ औ गिबियानो जाहैबाय ओ बैसागो ओ मानसि बैसागो बिनि उनाव आंखाल बैसागो। जायखौ काति बिहु होनना नैबो जों मोनथियो। ओ बिनि उनाव जाहैबाय मागो बैसागो। मागो बैसागो औ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै गथ'आ गथ'आ ओ गेदेरनि बोराय बुरैनि साय ओ सिम थांनानै गुगुरु खुलुमनानै मान लायहोयै मान लाहैयो आरो ओ गोदोराबो मिनि खुसियै ओ गावनि उन्दैनो एबा फिसौफोरनो बोर होयो। आरो बिदिनो ओ गोबां फि थाफोर जानाय जायो बर'फोरनि गेजेराव उम जायफोर फिथाफोरनि मुङानो जाहैबाय था एनथाब, थावनि फिथा, नालेंखरनि लारु, लावदुम फिथा ओ बेफोरो बर'फ फोरनि सिगांनिफ्रायनो ओ जाबोबाय थानाय फिथा नोंथाङा बेफोर फिथाखौ ओ जानानै माबायदि गोजोननाय मोनो? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरखौ जानानैथ' बिराद गोजोननाय मोनो ओ जोंनिथिंबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायो। बिदिनो फिथा एन थाब ओमफ्राय लारु अनासि गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन बानायो आरो। दानाथ' ' दाना थांनाय माबायाव नुनाय बायदिब्ला गुबुन रोखोमनि रं होलायनानै औ एनथाब बानायनो सिथाव बानायनाय नुलायनो मोनदों आरो।
नंगौ नोंथां।
बेबो कालाराबो नेट चुरेलसो जोबोद गोजोननाय मोनो बिदि नुनो मोननाय गोदान गोदान बुस्थु
औ औ।
नोंथांमोनथिंबो बिदि बानायदोंमोन नामा?
ओरैनो न'आवबो बानायदोंमोन जोंहा ओ जा एन्थाब फिथा बर'नि मोनसे एन्थाब फिथा ओ बेखौ माने ओ बै जि ओ थै गाबनि जि ओ उम मुंखौ एसे बावगारबाय आं नोंथां थै गाबनि जि मोनसे पियास बायदि नुनाय ओ फिथाइ दोङोलै बिट अ जायखौ जायनि मुङा बिद अ बिदखौ सरखिनानै माने बेजोंनो कालार बानाय जायो आरो। बेखौ खाालार बानायनानै न'आव बानायदोंमोन। जोबोरैनो गोथाव जादों आं जोबोर गोथाव मोनदों मोजां मोनदों जानानै
औ आरो गोमो गोमोखौ हालदैनिबो बानाय दों मोन। जोंहाबो बानायदोंमोनान हालदैजोंबो गोमो। आरो बिदजों गलाब फि जालायनाय जोबोरैनो गो
औ औ औ। ओ नोंथां ओ फालिबोनाय बर'फोरा बेफोरो दा बर' समाजाव बेफोरो दासिमबो गाजा गोमजायैनो सोलिबाय थायोना दा बर'फोरा बे बैसागो फोरबो जा मुंदांखा बर'नि बैसागो फोरबो बेखौ एसे गारस सोनना दोननाय बायदि आरो बर'फोरा ब दुला जानाय बायदि नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
मालाय गामिनिथिंथ' आं बारा मिथिला। बेफोरखौ बेखौ आं मालाय गामिनिखौ बुंनो सानला। आङो जा नुदों बेखौ बुंनोसै आरो। जोंनिथिंथ दा। बो गोदोनि बायदिनो गाजा गोमजायै सोलियो। बांसिनैसो गाजा गोमजायै ज ज ओंखारसिनग्रा जादों जोंनिथिं। मानोना हारिमुखौ फोथांना लाखिनाया जोबोर गिदिर मोनसे दायथ जोंनि बर'फोरनि जों बर'फोरा ओरैनो सुबुं अनजिमाया खमखा दा बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनायानो जोंनि दायथ होननानै जोङो सानना लानांगोन आरो। जों निथिं ओंखायनो दायो एसे सांग्रांथि होनानै जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो औ जौसायफोरखौलाय जौसायफोरखौलाय बारा बिदि माबानाय जाया बारा लोंनाय मानाय जाया खिन्थु मोसानाय मानाय बेफोरखौ गाजा गोमजायै फालिसिननाया फालिसिनायखौ आं बे जोबोर मोजां मोनदों‌ आरो।
उम औ औ ओ आंनि दा जि ओ दासान्दि जा नुदों ओ गुबुन समाजाव ओ बरफोरा बे जोंनि जा बैसागु फोरबो आं नुनायाव एसे ओ बिबांनि गोबां बिबांनि खम खालामनो हमदों ओ दा जोंनि उन्दै उन्दै जा जौगाफुनाय गथफोर बिथांमोना ओ बैसागु फोरबोनि फोरबोखौ फालिनायनि गाजा गोमजायै फालिनायनि अनगायै ओ गुबुन गाज्रि बेराद बेसाद बेफोरनि फारसे सिंगा फारसेसो गावनि गोसोखौ माने ओ हगारना होदों माने बेफोरबायदि नुनो मोनदों ओ आरो गोबां खम जालांबाय जोंनि बर समाजाव खाम सिफुं सेरजा दामनो हानाय बर सेंग्रा नागिरना मोननाया माने गोबां गोब्राब जालांबाय आरो।
नोंथां।
औ।
बिनि फारसे जों गाबोन सावरायनोसै नामा जोंहा समाबो जाबाय।
औ औ थारैनो नोंथां। दे ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बर'श हारिनि सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै ओ गोबां मिथिनो मोनबाय मिथियै बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय होमबा ओ आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों रायजलायनो मोनफिनगोन। होननानै खुलुमबाय होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजोंबो रायजलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मोजां मोजां खोथा मोनथिनो मोनबाय। इयुनाव बिथांजों सावरायलायनायखौ आं आसा खालामफिननोसै आरो।
औ नोंथां दे।
दे नोंथां होमबा खुलुमबाय नोंथां औ दे।